हेल'
ओ मासि दावराव?
ओय सासे भिदिय' नायगासिनो।
आस्सा मा खालामदों?
जिरायनानै मबेल नायदों।
ओ
हा?
अबाव दं?
गरम थ' आरो
गरम मोनाखै अबाव दं सो होनदां।
अ गर' गोसाखौनो खोनायाखायाखै
आतसा
दुब्लि बारियावसो दं नै।
उम मा खालामनो दुब्लि बारियावलाय?
गरमथारना गरमथारना ओंखायनो एसे बार जालाबायनो फैदों।
आच्छा जाखांबाय?
जाबाय।
मां ओंख्रि जाखो।
थास' आइथिं ओमफाय अमा
आतसा आरो
बोरै खबरफोरालाय?
गरआथ' एसे मोजाङानो मोजाङानो। नोंलाय मा खालामामदों?
जोंबो ओरैनो दं लामायाव। गोदाव सोराव मोननायखाय फैलाबायदां लामायाव।
औ ओंखाम जाखांबाय?
जाखांबाय।
अ मा ओंख्रि जानाय?
मेवाइजों अमा बेदरसोमोन। मोजांना गासिबो?
मोजाङानो।
उम अबाव थांजोबखो न'नि मानसिफोरालाय। खोनादों।
खोनादों।
ओ अबाव थांजोब खो होनदां आं मानसिफोरा। ए न'नि मानसिफोरा अबाव थांजोबख होनदां। न'नि मानसिफ्रा अबाव थांजोबखो होनदो आं।
उम उन हाजिरा हाजिरा मावैदो नामाथाय आंबो बारा मिथियालै मिथिया।
आतसा
न'नि गैयामोन ना आङो दहाय।
उम मोजां दाह न'खरफ्रा खबरा?
मोजांआनो।
फरायनायफ्रा मोजां।
हा
होम
मा होनदों?
खोनायाखै? फरायनायफ्रा मोजां नामा होनदां? न'खराव फर नोंना फरायनाया मोजां जागोन ना जायखै होनदां फरायनायफ्रा?
मोजां
फरायनायफोरा मोजाङै नामा होनदां?
उम मोजांआनो
आतसा बिसेबां मोनखो नों दा
हा
दाबेसे क्लासाव होनदां?
नाइन।
नाइन
उम
मोजां दा?
मोजांआनो।
दे माबा खालामबाय दं नामा होनबाथ' मोजांखौोाखैखाय हेल'
खोनाफै गैलै
ए माबा खालामबाय दं नामा होनदां नोंखौ माथो मोजां खोनाफैगोनदां
जोहना ओरैनो जिरनानै दंमोन।
उम गोसो दं दालाय?
सासे दंबावो।
उ
साननोदोंङााद
मा खालामगासिनो दं मा खालामगासिनो दं दां
मल नायगासिनो
मोजां दा
हा
हेल'
दासो खोनादों
फरायनायाथ' मोजां ना होनदा
खोनाफैदो ओं
हेल' हेलौ
हो
हेल'
बे खोनाबाय एबार खोनाबाय
फरायनायफोरा मोजां नामा होनदां
नङा रायजलायबाथाय रायज्लायबाथाय खोनायानो
फरायनायफ मोजां नामा होनना सोंदां दा
जा
खानडा
औ दासो खोनााबैदों
आदसा थार गोनां जयाव थालायसै
इ एबारना फसमोनना
उ नना दा
बेखोनालाय
फरायनायफ्रा मोजां दा
ओं मोजालाय मोजाङानो
स्कुलफोरालाय माबलाो खुलिगोन
बे मास बा खुलियोन खोमा दां
बेसेबांसो गोजान जायो नोंसोरनालाय सलथांलाय
गोजानोलै बिराद किल'मिटार बेखौथ' मिथिला नालाय साइकेलजों
न'निफ्रायनो
उ
बेसेङाव होनदोंमोन नोङो क्लासखौ
ननायाइनो
एबार टेन मोनगोन आरो ना
उम
कलमानसे फाइनाल
हो?
खयमासि फाइनाल
ओं
औ मा आयदा फरायनो
एसे हासाबो हानायालाय
आसा न' न' माइफोर गायनो मोनबाय ना मोनाखै
जोंनाथ' एबार अखा हाबायना गा गाय गायसिगोन।
गायसिगोन
हाल आं हालौवजोबबाय
ओ खोथिया फुगोननाफुयाखै दालाय?
फुबाय।
ए बिगा बेसेसो गायो नोंस्रालाय?
जोंनाथ' गायनाया बिगाथामसो।
आच्छा।
अखा हादों ना?
उम एसे एसे थाइफ्रिगासिनो दाबो।
आच्छा। गायनो मोनबाथ' मोजाङानो।
मोजांथ आरो।
एनि उनावबासो खोथाया।
हो?
गायनो मोनबानो मोजाङानो होनदां।
अ
गायनो मोनामासो दाख्लै साननैसो बिराद सान्दुं नुदोंना दा एसे
दा खम जाबायथ' आरो बांसिनानो अखा
अखा हागासिनो दा?
औ
मोजाङानो नो अखा हाबाथ' एसे जोंहाबो गैया गायनो मोनाखै दै गैयिनिनो। एसे एसे अखा फिसा फिसा हादों बा‌ र
अखायालाय हादों दै बारा थायाखै।
उम बाला जायगा ना बहाथो दै थानो। दैया खम जाखायो एसे बाला जायगायाव।
बेथ' आरोखि
एसे मोजां अखा दामरा हाबासो
अ
नोंजों दैयानो थाखाया
थायाथ' आरो।
अखा दामरा हानानै दै थाबासो गायनो मोनखायो।
आंनाथ'
दब्लाय बेसेसो गायखांखो ना गायथ'वाखैनो दब्लाय बेसे गायखांखो?
गायथ'वाखैनो दाबो।
आदसा दब्लायसेबो गायाखै
उम
उम
बेखायनो मोजां हायाना ओंखायनो
गायमोनब्लाथ' मोजां जाबायमोन दंग'फोराबो दैबो होयाखैना?
हो?
बानलुफोराव दै बोहैयाखै
बोहैबाय इसे
एसे बोहैबाय दा? जासिगोन दे बान्दोफोर दै बोहैब्लानो दै मोनसिगोन
औ
हाया एसे गिसि जाना थाखायासो माने बानदोन दै सोबखां मानो
दासिनोथ आरो
माने गायनो मोनसिन गायदोंबो बोथां बाथ जाथारबाय र' बिघानैै बिगाथामसो गायनो मोनब्लानो थोथारो
दि गायनो
उम गायनो मोनग्रोआ ना
हा
गायनो मोना बांद्रायखौनो होन दा
बेंखायनोनाथ' आरो इ अखानफ्राब मोजां जायोना
उम
उम
बारा दै थायाना ओंखायनो गायनो मोना माने बुस्थुआ
उम
दै थानांगौ दै थानायाव मोना गायनो मोनो दुयानो
थानाया दलहा जायगायाव गायजायो
दहलहा जायगायाव गायसायो गायनायलाय बे जों एसे बोरैद्राय जाहैबायना
मोनथ्रा